हेलौ अ खोनादों ना
औ खोनादों
नोंथांजों दा दसे सावरायनोसै आरोना गोजां बोथोर आरो गोजां बोथोरनि बागै
औ
ओमफ्राय आं बुंग्रोनोसै नामा
औ जागोन दे
गोजां बोथोर गोलो बोथोर गोजां बोथोर गोलोम बोथोर होनोबाथ' जों जोंना बोथोरा मोननै नालाय गोजां बोथोर आरो गुबुन गोजां बोथोर गोजां बोथोरफ्राथ गोबां फाराग दङ गोलोम बोथोराव जों दा गरम दा गोलोम बोथोर सोलिगासिनो नालाय दैज्लां बोथोरखौनो जों गोलोम बोथोरबो होननानै बुङो आरो दा गोजां बोथोरखौबो जों मेसें बोथोर होननानै बुङो दाथ दैज्लां दैज्लां बोथोर नालाय गोलोम बोथोर दा दाथ' जों दैज्लां ङाव आरो माइ आबाद मावनाय जायोना माइ गायनाय खोथिया फुनाय सोलिगासिनो आरो दा गोलोम बोथोराव आरो गोजां बोथोर बोथोराव जों बेबायदिनो आबाद मावो आरो गोरान गोजां बोथोरावबो जोङो दानिया बेबायदिनो मा होनो बिदिखौ दै मेसिनजों दै बोनानैबोथ' जोङो माइ गायो दानिया गोजां बोथोरावबाबो
औ
बाय आरो खेथियाथ' जों मैगं थाइगंफोरखौथ' जों आलु गायो बेसर सबाइ बेफोरखौथ' जोङो मेसें बोथोराव गायनाय जायो आरो दा मेसें बोथोर बोथोरावथ' जों गोजाङो नालाय थान्दा आरो मोजां मोनो आरो थान्दा बोथोराव बिबाबो मोजांसिन जायो आरो खामानि एरि मावनोबो मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव बहाबफोरो थांनोबाबो जों थान्दा थान्दा मोजां मोनो आरो बेरायनो फोरबो दाथ' गरम बोथोराव जों आरो गरमनि थाखायनो जेैबो मावनोबो गोसो जाया बाहेरावबो थांनो गोसो जाया जायो उम जों दाथ' गोलोम बोथोर आरो अखाबो हायो अखायाबो हाबाथाय हाबाय थायो हायाबा आरो अखाखोनो मोना बबेबा समाव बिदि जायो आरो
औ
उम दे दा नोंथाङा बुंबायसै गोजां बोथोर गोलोम बोथोरनि बागै
औ नोंथाङा थारै सैथोखौनो बुंदों जोङो बोथोरखौहायो मोननै रोखोमाव मोननो हायो गोजां बोथोर आरो गल गरम बोथोर जोङो गरम बोथोर होनोबा जोङो दानि समखौनो बुंनो हायो ओ मानोना जोङो गरम बोथोराव माइ गायो आरो जोङो आ गरम बोथोरावसो माइखौ गायनायानो जाखायो फ्रायानो आरो जोङो दैलां गरम बोथोरावसो ओ अखा हायो नालाय बांसि
उम उम
फाय जोङो बे गरम बोथोरखौनो ओ दैज्लां बोथोरबो होननानै मोनथियो नङा होनब्ला
औ नंगौ
बिदिनो जोङो गरम बोथोरावहाय ओम मैथा फाथो ओ मैथा बांगाल ओम फायो ओ भिन्दि स ओ बेनिफ्राय बानलु बायदिसिना मैगं फोरखौहायो जोङो मोननो हायो नङा होनब्ला ओम बेफोरबायदिनो जोङो गरम बोथोरावहायो ओ न'आव बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै ओ मैगं थाइगं फाननो हायो यो
मानोना आ जोङो मैगंफोरखौ गोजां बोथोरनिया गोजां बोथोरनि गरम बोथोरनिया गरम बोथो थोरनि गायनाय जायो नङा होनब्ला जोङो बिब्दिनो अखा अखा बांद्राय हायोब्लाबो मैथा फाथो बेफोरो जेबो जाया आरो आ जोङो गोजां बोथोराव बेफोरखौहाय गायोब्ला अखा गैयिनि थाखायनो रज'नो हाया दा ओ मैथाफोराथ' रज'खायानो बुंजायो ओम जोङो गोजां बोथोरावहायो लाफा लाइ आरो आलु जोगोनार खुमब्रा ओ बायदि बायदि मैगं ओ जोङो बिलाहि बेफोरबायदि मैगंफोरखौहायो गायो ओ बिनिफ्राय बेफोर मै गङाथ' दै थायोब्ला जायानो होननानै जों मोनथियोना ओ माने अखा बांद्राय हानाय हाबा थाय बेफोर मैगङा थैलांनायखौ जोङो नु नुनो मोनो बा मोनथियो ओ जोङो ओ ग गोजां बोथोराव माबायदि मैगं गायनांगौ जोङो बेखौ मोनथिसै आरो गरम बोथोराव माबायदि आबाद मावनांगौ बेखौ मिनथिसै ओ अब्लाबो जोङो दानि जुगावहाय मोननै बोथोरावनो माने बेफोर मैगं थाइगं फोरखौहायो मोननो हायो जोङो जेबो सम नांलायला बोथोर नांलायला आरोखि बेफोर मैगं खौ मोननैबो बोथोरावनो गायनो हायो जोङो ओ गरम बोथोरावहाय ओ बांद्राय गरम जानानै माने अखायाबो हानाय जायो न ङा होनब्ला
औ
जोङो अखा हायोब्ला बांद्राय अखा हानानै ओ जोंनि गामि ओनसोलावहायो दैबाना जाबहोयो ओ बिनिफ्राय जोंनि माइ आबादफोरावहायो माब्लाबा माब्लाबा ओ दै। बाना बा बालाजों। लोमसावजोबनानै बुंफबफैनानै जोङो आबादफोरखौ बांद्राय मोननाय जाया आरो ओ आरो लामाफोरावबो हान्थिनो जोबोद गोब्राब जायो हाब्रु हाला ओ मटर गारि सालायनो हाया जायो गामियावहाय टाउनावबाथ' जेबो नंला। लामाया फाख्कानि जाजोबखायो नालाय ओ जों गामि ओनसोलावहाय बांसिन जोङो जेंनाखौ नुनो मोनो आरो। दैज्लां बोथोरावहाय बा गरम बोथोराव जोङो। गरम बोथोरावहाय गामिफोराव थाग्रा मानसिफोरा। माने फांखाफोरबो बायनो हाया माबो बायनो हाया। बिदिनो औवानि गिसिब हेबनानैनो सिबनायखौ जोङो नुनो मोनोना। बिनिफ्राय जोङो माने गामियावहाय बांसिन बांसिन गरम बोथोरावब्लाबो गामियाव बांसिन गुसु जायो आरो जायगाया। मानोना गामियावहाय दंफां लाइफां थायो बिब्दिनो बार बारो गुसु गुसु गारि बायदिसिना खारनायनि उखुन्दै फोर गैया बेनिखायनो बारहावाया मोजां। मोजां आरो गामियाव औ जोङो टाउनाव। बुंनो थाङोब्लाथ' लामाफोरानो फाखक्का गोजा नालाय। गुदुं दुंखाव जोबनानै दंफां लाइफांफोरथ' बांद्राय नुनो मोनाखै। जोङो बिनि थाखायनो जोङो बांद्राय गरम।
औ आरो गारि मथरनि खारनायनि थुङाफोर बेफोरनिफ्रायबार गुदुं जायो आरो। टाउनफोराव
बेनिफ्राय जोङो गोजां बोथोरावथ' फ्रायानो बेरायनोबो मोजां। मोजां होननानै नोंथाङा बुंदोंना नंगौ बेरायनो। जोङो गरम बोथोरबाथ' जोङो बेरायनो हाया। सानदुंनि थाखायनो गरमनानै ना जोङो गोजां बोथोराव सुइटार। गाननानै आराम बेरायनो हायो आरो थानोबो मोजां जायो जोंनो जोङो गोजांबाबो गोजांबो। बोथोरावहाय माबानि मा होनो गय दुनायखंनि बा माइनिफ्राय गनाय जि गाब होनो जोङो जायखौ बेफोरजोंनो अर सायनानै थानो हायोना। औ बेनिफ्राय जोङो दैज्लांबो माबा गोजां बोथोरावबो जोङो माइखौ गायनायखौ नुसै दानि जुगाव। दुब्लिबारिफोराव मोब्लिब गोहोजों मेसिन औ गायनानै। जोङो बिनिफ्राय दै बरनानै जोङो। माइखौ गायनो हायो दानि जुगाव नङा होनब्ला।
औ। बोथोराथ दा दाब दाब जायगायाव बेलेग बेलेग। जायो नालाय गासिबो ओनसोलाव जायगायाव एखे नङा आरो गासिबो हादोराव मानै बोथोरा। दा जेनेबा जोंनि जोंनियाव जोंनि इण्डियायावनो दाब दाब थान्दा बो दङ आरो बेबाबि शिलंफोरावथ' थान्दा जायो आरो दा आरो हादराव बेलेग हादराव बहाबा गुदुं दा राजस्थानफोराव जेरै गरम आरो बिदिनो गासिबोफोराव थान्दा बिदि बेलेग बेलेग थायोना आरो बोथोरफोरा ओनसोल लायै जायगा लायै जायगा गासैखौबो एखे नडा आरो माने
औ जोङो मोननैबो बोथोरावनो बेलेक बेलेक रोखोमनि बोथोर बा थासारिखौ जों मोननो हायो हायो नङा होनब्ला
उ
गरम बोथोराव जोङो बांद्राय गरमनि जाहोनाव जोङो गुसु गुसु लोंनानै जोङो जोंनि देहाखौ नो नस्थ' खालामनानै लायोना जेरै थान्दा पेपसि बिदिनो स्पाइट कका कला होन माउन्टेन होन जोङो बेफोरखौहाय लोंनानै जोंनि देहाफ्रा माने उ देहाखौनो जोङो गावनो गाव गाज्रि खालामना लायो आरो गरमबो बोथोराव माने बेफोरनिफ्राय लों लोंनाया जोबोद गाज्रि आरो माने बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगौ खौ जोङो गरमदों होननानै जोङो बेफोरखौ औ बेफोरखौ खौ लोंबाय थायोब्ला जोंनि देहायानो माने
बिसो जालाङो आरो मा होनो गगा मोननाय लोमजानाय बेफोरबायदिया जायो आरो गरम होननानै जों बांद्राय बेफोरखौ लोंनो नाङा जों आरो बोथोराथ' उदां बोथोरबो थायो दुफां बोथोरबो थायोना दा दुफां बोथोरावथ' बिदिनो बिफां लाइफांनि बिलाइ खिलिनाय बिबारफोर सोर बारनाय समना बेफोरखौनो होनो आरो उदां बोथोराव बिदिनो दाउसिन दाउला जिब जुनार जुनार बिफां लाइफां बिसोरबो गासिबो उदां जायो आरो माने
औ
उदान मोननाय बायदि मोनो आरो बिसोरो उदां बोथोराव दे होनबा नोंथां टाइमा जाबायना